खुलुमबाय औ जों दिनै थोंजोङैनो सावरायखानोसै बोथोर आरो माने बोथोर आरो जोंनि फोरबोखौ लानानै
औ जागोन दे ओं
जों बोथोर होननानै बुङोबाथ' जोङो ओ दैज्लां बोथोर दुफां बोथोर मेसें बोथोर आरो गोजां बोथोर
औ
बोथोरा जोंहाथ' मोनद' दोङोमोन ना आरो बाखि ओ उदां बोथोर आरो मोनसेया दुफां बोथोर अ गोलोम बोथोर औ औ जोंहा बेखिनि मोन द' जोंहा बर'आ बोथोर दं माने मोनद बो बोथोरखौ बर'आ गाव गायनि बोथोर हिसाबै जोङो सेसनखौ राननानै लादों दों आरो ओ जों आरो बोथोरजों लोगोसे जोंहा फोरबो थायो जोंहा बर'नि फोरबोआथ' मोन जोङो बर'आ जेनेबा एजे बाथौ धोरोम हिसाबै जोंनि बर'आ मोनबा फोरबोखौ जोङो फोरबो हिसाबै जोङो सावरायबाय थायो दिनै नंगौ ना नङा जेरै बैसागो बोथोर ओ बेनिफ्राय जोंहा दिनै आवसि सुवा फोरबोआ
आमथिसुवा
बेनिफ्राय फैयो जोंहा माबा ओ माइनाव बोथोरखौ मा होनोमोनथाय बेखौ ओ ओ आघोन नङा नङा काति गासा कत फोरबो काति फोरबो बिनिफ्राय आरो मोनसे सिया जाहैबाय जोंहा ओ
मागो दमासि
आरो आघोन फोरबो मोनसेया लास खोथाया जाबाय जोंहा मागो फोरबो मागो फोरबोआ बर'नि जोब था फोरबो ओमफ्राय बैसागो फोरबोआ जोंनि बर'नि बे अ गिबिसिन फोरबो आरो ओ बैसागो फोरबोआव जोङो गोबां बेखौ सैथ दाननि जोबथा खालाराव जोङो ओ मोसौ थुखैयो फुङाव मोसौ थुखिखांनायनि उनाव जो जोङो गोखा गोखै नागिरखांनानै फुङाव जोङो हराव जोङो ओ मोसौ गुलियाव बा आलारि बाथि फोजों नानै ओ मोसौखौ एज ए जोङो मोसौनो जेनेबा गोदो जोङो हाल माबा गोदो ट्रेक्टर गारि गैयि समाव जोङो मेसिनारि बुस्थु गैयि समाव जोङो मोसौजोंनो हालेवनानै जायोमोन। जायनि थाखाय जों मोसौखौ मोसौआनो जोंखौ ओ जोंनि आदारखौ जाहोगिरि मोसायानो मोसौआनो जोंनि गुरु बायसा जोङो मोसौखौ आनथु खेरायनानै खुलुमो बेनिफ्राय जोङो हराव गोखा गोखैखौ जायो। जानानै उनाव जोङो से थारिखनिफ्राय जोङो आर'ज खालामो बा सोरबा जाय जाय जायखिजाया धोरोमानो जायानो मानो जोंनि बाथौ धोरोमफोरा एक थारिखाव बाथौ थानसालियाव आरज गाबहैयो आर'ज गाबखांनायनि उनाव जोङो‌ से थारिकनिफ्राय स्नि थारिकसिम बैसागो रंजायो बैसागो मागियो न'खर न'खर हाबनानै जों बैसागो मागियो बे हिसाबाव जोङो बेयो बैसागोआथ' जोंनिया आथिखालाव जोंनिया से मानबो जानो हमबाय बेखौ स्टेज पारफरमेन्सआव लांनाय स्टेज माने जौ लांनायनि थाखाय दिनै जोङो गोबां अनेक टाइमावबो जों बैसागो फांसनखौ मास मोनसेसिम खुंनायानो जायो आरो जोंनिया आथिखालाव अ बिनि उनाव नोंथाङा बिनि सायाव नोंथाङा सुंद' बिबुंथि होदों बोरैहाय नोंसोर बैसागोखौ खुङो नोंसोरनि जायगायाव
जोंनि जोंनिथिंहाय ओ गिबियाव जेनेबा सैत्र दाननिहाय जोबथा खालाराव जोंहा मोनसे फोरबो खुङो मोसौ बैसागु ओ जेरावहाय जोङो मोसौखौ थुखै मोसौखौ माला गान होयो थुखैयो ओमफ्राय मोसौ सुनियाव आगर जेन'बा आगर मानि थालिरनि दानियाथ' दिग्लिथि बिफांनि दालायखौ मोननो थांला ओ थालिरनि बिलाइनि बिलाइ बाहागोखौ गारनानै बिनि देन्था बाहागो बायदि थायोना बेजोंहाय हालदै हांगार थाव गुबै बिदि फुननानैहाय आगर बानायनानै थुखैनो लाङो थुखैखांनायनि उनावहाय बेखौहाय फागा मानि दुरुं गोदान खानानैहाय मानि हगार नानै दोनो एबा खायफाया खानानै दोनो बेनि उनावहाय ओ जोंनिथिंहाय मोसौ थुखैनायनि सिगाङावहाय खायफाया ओ बिफांफोराव जिगाबनि जों जिगाबजों दुरुंखायो खायफाया ओ न'नि माने बाख्रि माइदोनग्रा बाख्रिफोरखौ लिरस'यो माने गोबोरखिजों लिरो आरो मोसौनि खिजों
नंगौ नोंथां औ बिदिनो जोंनि औ
बे दिनखालि जोंहा मोनसे फोरबो माबा मोनसे ओ गेदेरफोराबो उन्दैफोरनो बोर होयो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो बेफोरबायदि मोनसे हाबाफारि खालामो। बिनि उनावहाय जोङो मा खालामो गोखा गोखै जानायखौ खायफानि माने जायगायाव फुङाव खालामो सानसुआव खालामो। खायफा बेलासियाव खालामो आरो
औ नंगौ नोंथां
बैसागो दाननि से खालार बैसागो दाननि से खालारावहाय जोंहा मानसि बैसागु होननानै बुङो। बेदिनखालिबो माने ओ गो दान दुगैस्रां लोबस्रां खालामनोसै गोदान गानग्रा जोमग्रा गाननोसै सोरबा सोरनोबा उनथुफैयोबा अनथुब होनोसै जेरैहाय आबै आबौनो अनथुब होयो। आइ आफानो अन्थुब होयो। बेबायदिनो बिमा बिफा आइ आफाामोना देरसिनफोरा जोंखौ बोर होनोसैलाय जों उन्दैफोरा देरसिनफोरखौ खुलुमो आरो। बेनि सिगां जोंहा न'नि गाबागाव ओ जेनेबा ब्रह्म धोरोम ना ब्रह्म धोरोम गावबागाव धोरोम जेनिबा बाथौ धोरोम ना बाथौ सिबियारिफोरना ओ बाथौआवहाय आलारि सावो। प्रसाद होयो गय फाथै होयो खायफाया खायफाया फुल प्रसाद होयो बेफोरबायदि खुलुमनानैहाय बैबायदि हाबाफारिखौ लायो आरो। थे खुलुमुमनाय मान बावनाय बोर होनाय बेफोरखौ बेनि उनावहाय ओ गामिनि गारजा एबा गामिनि थानसालियावहाय मोनसे ओ दामग्रा देग्रा आगजु माने बैसागुआवथ' जोंहा खाम सिफुं सेरजा ज था बेफोरखौ लानानै रंजायो मोसायो मेथाइ खनो ना बेफोरखौहाय थानसालियाव गामिनि थानसालियाव फुजा हैगोरो। बेयावबो गामिनि आइ आफा बा राय रायजो राजाजों बयजोंबो सनमान लालायो। बिनिफ्राय न' न' हाबनानै रंज जायो बोर होयो। ओमफ्राय बोर लायो बोर होयो बेफोरबायदिनो खालामनानै रंजा बाजा खालाम नानै सानथामसिमहालागै मोसायो आरो।
नोंथांनि बुंनायखौबो आं गनायथि होयो जे जे-जेरैबायसा नों खोथा बुंलांबाय बेखौनो जोंनि साइडावबो एखे रोखोमनिनो बाहायो। आरो जोङो बैसागो बोथोरनिया बिदिनो से दानसिम थाङो आरो जोंहा नैथि फोरबोआ जालायबाय जोंहा ओ आवसि फुवा आवसि सुवा होननानै जों जायखौ आमथिसुवा होननानै औ आवसि फोरबो होननानै बुङो बेखौ। बर'आवहाय बिनिफ्राय बेखौ फोरबोखौ जोंहा बेखौ माने जोंदि ओ आबादथिलियाव हाबनो थाखाय जोंदि गोबां जेनेबा ओ एम्फौ दानथारगोन माने एम्फु जुनथु दानथार जोङो फालजों जेनेबा बुथारलांनाय जायो। बेनि थाखाय आरो गोबां जेनेबा जों दावबायो जेनेबा बांगाल सिमसानि नयाव थांनानै जों फैनानै जों जेनेबा नयाव फैफिनो जायनि थाखाय जों सुवा सुथि जानायखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय जों बे फोरबोखौ बा फालिनाय जायो आरो। बे फोरबोखौ आवसि सुवा फोरबोखौ माने बेयो बर'नि बेबो एंगारनो हायै जोबोर गिदिर ओ फोरबो। बेखौ आवसि सुवाखौ जोंङो दा जुन दा नैबे जुन माहायाव जोङो बेखौ खुंनाय जायो। आरो नैथिया जाबाय जोंहा फोरबोआ थामथि फोरबो जालायबाय जोंहा काति गासा सा सावनाय। जाय सोरांखौ जेनेबा जोङो आबाद मावनो हांखुर जायो फोथाराव हाबो। जेनेबा जोंनि माइ आबाद फोरा जोंनि फिथाइ सामथाइफोरा मोजाङै मोजां फसल मोन्थों होननानै जोङो काथि फोरबो खौ आइ लोखि माइनावखौ जोङो आर'ज गाबज्रिनानै जोंबा बेसांखौ सुंग्रि खांनानै बिथांनि दुब्लि फोथारावबो जों आलारि बाथि जावनानै जेनेबा गसायनायाव आर'ज गाबो। जाहाथे जोंनि माइ फसल आबादा जेबो खहा जायालाखेनो मोजाङै मोजां जों फसल मोननो हा थो होननानै बेखौ गावबा गाव ओ धोरोमजों गावबा गाव ओ माने सिबियारिफोर गावबा गावनि मोन्थोरजों आर'ज गाबो। आसार खान्थिजों आर'ज गाबो। बियो जोंनि नि थाखाय जोंनि बे बर' समाजनि बि मोनथो मोनसे बेबो फोरबो। आरो नै ब्रैथि फोरबोआ जाहैबाय जोंहा ओ बै ओ मा होनना बुंगोन आघोन फोरबो जोंनि मावनाय दांनाय आबादा फसल आबादा जेनेबा मोजाङै जाफुंनायनि उनाव जोङो ओ गसाइखौ जाहोग्रोयो आरो जों बे आघोन फुजायावलै बे बेखौ जाहोखांनायनि उनावसो जोङो मानसि हारिया जायो आरो बे ओंखाम गोरलै खौ। गिबियाव जोङो नवान जानाय होननानै बुङो। गु दिनखालि बेखौ आघोन फुजानि आघोन दाननि गु अक्टयाव बेखौ जोङो थानसालियाव आर'ज खालामनाय जायो। जा नों गसाया अननायावसो जों मोजाङै मोजां फसल मोननो हाबाय होननानै रंजानायजों लोगोसे जों गसायनो जोंनि अन्थोबखौ जाहो-जाहोग्रोयो। बिनि उनावसो मानसि हारिया जायो होननानै आं मोनदांथिजों आरो जों बिदिनो सिबिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जोंनि बे बाथौ सिबियारिफोरा आरो जोबथाया जाबाय मागो फोरबो बे जोंनि बर'नि जोबथा फोरबो। बेबो जोंनि धोरोमजों लोब बा थानाय बेबो फोरबो। बेखायनो बे जोबथा फोरबोआवबो जोङो जानाय लोंनाया जोंहा अभाब गैया जायो। बेयाव जोबोर गास बिनिबो दान होनो हायो जायो। बेयाव रंजायो बेलागुर सावो। बिदि खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो। नोंथाङा सुंथु बिबुंथि थि होबावदो बिनि सायाव
ओ उम जोंनिथिंहाय ओ नोंथांनि मोननि थिं माबायदि ओनसोलाव माबायदि फालियो बेखौथ' आं मिनथिया जोंनिथिंजाय आम थिसुवा फोरबोखौहाय उम गिबियाव ओम बैदि आ हासिब सुवा थायो। बायखोन्दा बाहायखोन्दा जे जोंनि थाखाय बाहायजाथाव नंला बेफोरखौ ओ गय बिगुर गोरानावहाय गोबोरखि बे हासिबखौ लानानै ओ लामायाव गारनानै दोनहैयो आरो जाहाथे सेराव थाय मानो दोनहोयो बे खौ आं सोंनानै लानो रोङा रोंदिया उननि समाव लोगो मोनबा फोरमायसिगोन ओमफायो बे दिनखालि जोंनिया फुङावहाय सिखारनानै मो मोखां सुनानै ओ गाइखेर गोथां गायखेर आवा खौहाय दैखराव लुयो बेनि उनावहाय जोंबो एसे एसे लोङो आरो लोंनानै लायो गाइखेर गोथांखौहाय ओमफाय बेनि उनावहाय जोङो फिथाइ सामथाइ जानाय हाबाफारि खायफानि ओनसोलाव ओ खेला माखासे दोरोङारि खेला जेरैहाय हांस सो हमनाय
नोंथां ओ जोंहा समाबो थांबाय नोंथां औ समाबो बारलांबाय नोंथां जोङो बारा गोबाव खालामला उननि समाव लोगो मोनब्ला रायलायगोन गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिमबो